औ खोना
औ औ खोनाबाय नोंथां खोनादों
ओ
नोंथाङा सम दंना
औ दङ दे
दे अब्ला नोंथां दिनै मोनसे गोदान आयदानि सायाव सावरायनोसै
औ
आयदाखौ नोंथाङा बुंग्रोना होबानो जाबाय मानि सायाव सावरायनो
अह ओ आयदायानो जाबाय इदिनो बर'फोरनि संनाय जानाय लोंनाय बेफोर नि बागै
औ-औ थेवब्ला नोंथां नोंथाङाबोथ' बर'फोरनि जानाय लोंनाय बा संनाय खावनायनिथ' एसेब्लाबो मोनथि
औ मिथिगौ ओं नंगौ मिथिगौ।
अब्लाबो थेवबो आंबो जा मिथिगौ बेखौ फोरमायनोसै आरो नों नोंङाबो जा मोनथिगौ फोरमायबानो जाबाय
औ ओं नोंगौ
बर'फोरनि जानाय लोंनाय होनोब्लाथ' गुबैयै जों बर'फोरा नोंथां ओंखामजों लोगोसे आरो बेजों ओंख्रि भाजा बायदि थाफायो औ जेरै- ओंख्रिफोरनि बेलायाव होनोब्लाथ' जोंनि बर'फोराथ' गुबैयै औ अनला खारै बा खारै ओंख्रि खौ बांसिन जायो आरो बिदिनो नारजिजों अमाजों सबायजों साम' नाफाम औ एम्फौ लाथा बे बेफोरबायदिफोरखौ माने बर' सुबुंफोरा बांसिनै जायो आरोना बेफोरखौ माने जा नायनि गाहाय
ओ साननाय जायोथ' आरो उम
दा बेफोरखौ माने बेफोरनि अन
औ
फुं समाव बा माबेबा समाव माने बेफोर गासैखौबो मोनजोबा ना अब्लाथाय माने बिदिनो ओ सावना माने संनानै जायो आरोना गोरान बेखौ माने फ्राय जानाय बुङो।
उम।
आरो जेनेबा अनला अनला खारैजों दाउजों सङो बर'फोरा माने बेखौ बोरै सङो होनना बुङोब्ला थ' नोंथाङा मोनथिखायो ना? औ, थेवब्लाबो बेखौ मानिफ्राय मोनो बा बोरै सङो बे खौ एसे फोरमायनोसै नोंथां।
औ दे।
औ, अनला खारैखौथ' जोङो नोंथां गिबियावथ' बे खौ ओ माइ माइरं खौ गिबियाव माने औ सोमग्रोना लानांगौ जायो दैयाव। औ सौ मनानै बिदिनो रुइहोनांगौ। रुइनायनि उनावहाय बे खौ मोनसे उम खेरखा बा मोनसे थोरसियाव बोखांनांगौ बोखांनानै गोरान जायगायाव दोननांगौ औ। बेवहाय दोनखांनानै बेखौ माने उलाराव बा दिंखियाव देनाय जायो आरो नोंथां। देनानै बेखौ माने गुन्दै खालामनाय जायो बेखौ माने अन गुनन्दै होननाय जायो औ। बिदिनो बेखौ गुन्दै खालामनानै आरो बेखौ माने दाउजों संगोन नालाय बेखौ बिनि थाखाय माने गिबियाव दाउखौ बुथारग्रोना लाबाय मानो होनबा जोंनि सुबुंफोराल' दाउ फिखायो। बेखौ दाउखौ बुथारग्रोना लाबाय बुथारनानै बेखौ मोजाङै साफा खालामना ला बाय। बेनि उनाव औ बेखौ माने दाउखौ गिबियाव साराय अर दाबाव सारायाव माने थाव गुबै होनानै बेखौ माने एवफ्रामग्रोना लानानै खांना दोननाय जायो आरो औ। बेनि उनाव माने बेखौ जेब्लानाखि बे मोजां एवफ्राम जागोन अब्ला बेखौ जोङो मोनसे मो जां थोरसियाव थिखांनानै दोननांगोना नोंथां? औ बेवहाय दोननानै माने बेखौ खांना दोनबाय दोननानै आरो बे सारायावनो दै होनाय जायो दै खायसेया दै गुदुं होखायो आरो खायसेया गुसुखौ होयो।
औ दै गुदुं होबा बांसिन मोजां जायो आ
औ औ बांसिन माने थाब जासिनो। बिदिनो औ बिदिनो बेखौ माने दै होनानै बेवहाय माने दैखौ गो दौवो ब्लाथाय देनानै लानाय अन गुन्दैखौ माने बेवहाय सारनानै होनाय जायो औ। सारना होनानै माने
औ
उम एराबाबो माने सागं सानाय औ सागं सानाय जायो औ। मानो होनब्ला बेयो माने गथा ग था खागोन ना बेनि थाखाय माने बेखौ एरबाय थानांगौ बा सागं साबाय थानांगौ जायो। आरो बिदिनो जेब्ला बेखौ होनानै बिदिनो सागं सायो अब्ला बेवहाय माने खारै होनाय जायो। ओ खारैखौथ' नोंथाङा मोनथिखायोना? माखासेथ' खारैआ गोबाब औ खारैखौबो बिदिनो औ थालिर खा थालिरनिफ्राय माने आथिया थालिरनिफ्राय बानायनाय जायो। औ बेखौ गिबियाव माने थालिरखौ बिफांखौ दान फायबाय दानफायनायनि उनाव जिरबाय औ जिरनानै बेखौ सान्दुं आव फोरानबाय औ। फोराननायनि उनाव बिदिनो बे खौ जेब्ला रानो अब्लाथाय बेखौ माने औ
सावो आरो ओं-
सावनानै माने औ हाथ'फ्ला बा हांगार औ बेखौ माने दैयाव ओम लाबोनानै माने दैयाव मोजां जिजों माने औ दै जों गलायनानै माने रोसि जा ओंखारो बेखौ माने खारै जायो आरो बेयाव बेनिखायनो बिदिनो- खारैखौ बेहाय माने अनलायाव होबाय होनानै बिदिनो गोबौवै मोजांङै संनानै नै दाखौबो होदेर फिनानै
ओं दाउखौ होनानै
होनानै औ मोननाय जायो आरो बिदिनो अनला खारैया आरो नारजिजों अमाखौबो थ' मिथिखायो नंङा होनबा नोंथां? औ नारजिया माने फाथोनि
फाथोनिफाय जायो आरो ओं।
फाथो फाथोआनो बुंङो माने गोरान जाना फा गोथांङाव फाथो औ फोराननायनि उनाव ना नार्जि होनो बेखौबो बिदिनो खारै होनानै नारजि दोलो संनाय जायो नोंथां।
औ।
आरो एम्फौ लाथा एम्फौ ला थाखौथ' मिथिखायोना नोंथांङा जेरै सिखिरिनिफ्राय जायो औ सिखिरिनिफ्राय सिखिरिया बिदै दैनानै बेयो माने ओंखारो औ बे बिदैनिफ्राय फिसा ओंखारबाय फिसानिफ्राय बिदिनो गेदेर जायै जायै बिमा जानानै गोमोन फैनानै बे माने फिथोब खानानै फिथोबनिफ्राय माने जिरनानै ना हवा जायो आरो औ आरो बेनि उनाव फिथोबखौबो गुबुन खामानियाव हेफाजाब होयो जेरै बे ओ खुन्दुं लुनानै जि इन्दि खुन्दुं लुनानै जि दानाय बायदियाव माने एम्फौ फिथोबा माने खामानियाव फैयो आरो नोंथां औ खामानि ओ जोबोर गोबां जोंनि बर' आइजोफोरा बेजोंनो बेखौ फिसिनानैनो दाउ, अमा फिसिनानैनो गोबां जिउ खुंङो आरो औ आरो बेनि अन गायैबोथ' जोंहा बर'फोरनि जानाय गुबै नाफाम होनो जाय
नाफाम ओं।
नाफामखौ नोंथांङा मानथिगौ ना?
औ मिथिगौ।
नाफामखौ बोरै बानायो मिथिगौना नोंथांङा?
औ मिथिगौ। ओ जों नाफामखो‌ जों नाफामखो थास' बिसं एबा थास' दुदाल लिनि बिसंखो जोंङो ओं फिसा फिसा हानानै लानाय जायो आरोना। बेखौ आरो जोंङो सान्दुंङाव फो ना फिसा फिसाखोबो जोङो इदिनो सान्दुुंङाव फोराननाय जायो। एबा जोंङो ना फिसा फिसाखौ जोंङो ओ जेन'बा गोखा जायैनि था खाय खि गारग्रोनाय जायो आरोना ओमफाय इदिनो बिखो फोरानना लाबाय फोरानना लानानै मोजांङै जिथिया एसे इदिनो राननाय नाय जायो आरोना।
औ।
उम इयाव जोंङो
जेब्ला रानो अब्लाथाय माने बेखौ उलाराव बा दिंखि बियाव देनाय जायो आरो नोंथाङा थास'बुगानि थास' बुगाखौ बा थास' थाराखौ हु फानानै बेखौ माने देनाय जायो देनाय समायाव बिदिनो खायसेया खारै एसे होफायो। खायसेया होआ औ बिदिनो जेब्ला दे थाङो मोननैखौबो लगायनानै जेब्ला देखाङो अब्लाथाय दैेखांनायनि उनावहाय बेखौ मोनसे देखांनायनि उनावहाय बेखौ माने ओ औवानि हासुं ना नोंथां औवानि हासुङाव माने सोनानै दोननाय जायो गि बियाव औवानि हासुंखौ माने दानग्रोनानै बेखौ साफा खालामग्रोना लानांगौ बेनि उनाव माने बे देनाय ना फामखौ औवानि हासुङाव सोनानै जायो सोनानै मोजां फाय माने मोजां थालिर बिलाइजों बा मोजां बिदिनो खफा होथनानै दोननाय जायो औ औ जाहाथे बेवहाय जेबो हाबनो मोना औ आरो बेवहाय माने बारबो हाबनो मोननि बायदि औ बार हाबबा माने गाज्रि जायोना नोंथां औ औ गाज्रि जायिनि थाखाय माने औ बेखौ होथेनानै माने सायाव बिदिनो ओ हाथफ्ला अर' सावना नेय हांगार जेहुथु ओंखारो बेखौ माने लिरथेनानै मोजांङै नानै ओ जेब्ला से दान बा ओ से खावसे दाननि थाखाय बेखौ माने दांङालासि नो दोननाय जायो बेखौ माने औ माने जेसेबांनो गोबाव दोनो एसे बांनो माने जानो मोजां जायो होनना औ मोनथिगौ आरो जेसे माने सेवनायजोंसो जायोना बेयो नाफामा आरो माने बेनि मो दोमनाया मोजां जायो आरो जेब्ला मान बियो जानो जागोन अब्ला माने जोबोर मोजां मोदोमनाय फैयो। आरो बिदिनो
मा होनदों नोंथां? औ ओ मा होनदों नोंथां? ओ ओ ओ